औ खोनादों।
जाबाय नामा?
औ जाथ'वाखैनो।
औ दे होमबा जोंनिया मोनसे आयदानि सयाव रायज्लायनोसै।
अ' जागोन मा आयदानि सायावाय ओरैनो बुंनानै होदो एसे
ओ आयदाया जाहैबाय जोंनि बर' लाइमोनफोरनि जेनेबा बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव आ मा होनो बेखौ जबलेस जानाय बा आनइमप्लयद जानायनि जाहोनफोरखौ सावरायनो सानदोंमोन आरो इसे मा मानि थाखाय औ जादों जायो।
उम।
ओमफ्राय औ नोंथाङा एसे नोंथाङा एसे औ। फोरमायनानै होदो मा मा
उम दा आनइमप्लयमेन्ट होनबाथ' जोंनि बर' समाजाव गोबाङानो दङ' जायफोर सोरबा सोरबा उन्दै समावनो फरायनो गारनाय लोगोसे सोरबा थाबनो हाबा जानायनि थाखायबो फरायनायखौ दोनथ'नो गोनां जानाय बेवहायबो इमप्लयमेन्टआ जादों। ओमफ्राय उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौथ' होनखां खा बायना आङो बेनि अनगायैबो रांखावरि गैयैनि थाखाय
औ।
सोरबा फरायसाफोरा आनइमप्लयमेन्ट जानांदों माने फरायनो हायैनि जाहोनाव लोगोसे सुबुं अनजिमा बार बांनायनि थाखाय बेफोरनि थाखायबो जोंना ओ साख्रि बाख्रि बेफोरखौ मोननो हायाखै आरो लोगोसे दानि जुगा कम्पिटिसननि जुग जाहैबाय नालाय बैनि थाखायबो जोंहा आनइमप्लयमेन्ट जादों होनना बुंजायो आरो दा थिग बेबायदि बिदिनो जोंनि बर' समाजाव नायनो थांब्ला गोबाङानो आनइमप्लिमेन्ट जानानै दङ' खायसे आनइमप्लयमेन्ट जानानै दङ' होनबाथाय बै बैसोरो रांखावरि गैयिफोरा लोगोसे खायसे आरो फरायनायाव गोसो होआ जोंफोरनिया बिसोरो माने ससेयावनो फरायनायखौ दोनथ'नानै बायदिसिना खामानियाव मुखुब जानानै थायो आरो
उम उम।
ओंखायनो माने आनइमप्लयमेन्ट जानो गोनां जायो गावसोरनो। बिदि आरो दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो आरो
औ आंनि बायदिब्लाथ' जेनेबा जोंनि जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरनि बा जों आङो बांसिन माने बर' मिडियामनि स्टुडेन्ट फोरनि बागै बुंनो सानदों आरो ना
औ नंगौ।
उम जोंनि बांसिनथ' जेनेबा बर'निफ्राय बर' बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय स्टुडेन्टफोरा बा बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय स्टुडेन्टफोरा माने एसे जब मोनै एसे थान जायो आरो ना बांसिनानो खारन माने जोंनि फारस्ट सिटारटिंनि फाय जोङो जेनेबा जों बिमा बिमा बिफानिखौनो सा बुङोबा जेनेबा जोंनि बर' बिमा बिफाफोराना एसे बांद्राय सिनसियार नङा गथ'फोरनि गथ'फोरनि जेनेबा माबायदि गथ'फोरखौ फराय होनांगौ बा गथ' फरायना फरायखो बेफोरखौ माने बांद्राय माबा लाया जेनेबा गुरुथ' लाया आरो मा होनगोन बेखौ बेनिफ्राय औ। गोसो होआ ओमफ्राय आरो सेकेणडआव जाहैबाय जोंनि बर' मिडियाम स्कुलफोरा
माने बांद्राय थिग नङा आरो औ। जोंनि मास्टारफोरा एसे माने गावनि खामानिफोरखौ मावनो नागिरा माने स्कुलाव थांनानै जेनेबा ओरैनो गावनि डिउटिखौल' मावनांगौ जेनेबा थांनांगौल' थांदो फैनांगौल' फैदो। माबा होनलाय बेनिफ्रायनो माने सारा जेनेबा ना। एल पि स्कुलनिफ्रायथ' जायोना मा बुंगोन जेनेबा। फरायनाया बिनिफ्रायथ' सिथारथ जायोना बेयाव जुदि नोङो बुदियावनो मोजां फैयाबा आरो थांनानै आरो जेनेबा मोजां जाहैनायनि राहा लामा थाहैया ओंखायनो माने गुदियाव मोजां जायोबा मोजां जायो आरो औ नंगौ बेनिफ्राय बे जेनबा एसे सोरबा सोरबा मोजां बेनिफ्राय मोजां थाङोब्लाबो मोजां स्टुदेन्ट थाङोब्लाबो खायसे खायसे माने सुबिदा मोनो ना आरो खायसे न'खरनि बेकग्राउनि थाखाय जेनेबा फैसा सै सा होनो हाया बांद्राय गिदिर फरायनो‌। हाला बा जों जि बुसथुखौ फरायनो लुबैदों बेखौ फरायनो मोना‌ ओ ओ बिदिनो जागोन जेनेबा। मोननो नायगिरा आरोना सुबिदाखो औ नोंगौ ओ बिनिफ्राय औ। बे आरो बांसिन जाहैबायना।
कमपिटिसननि मुगा ओ दानिया बिराद माने स्किलनि सायावसो बांसिन बेस्ट खालामनानै जबफोरानो प्राइभेट जबानो जा गभमेन्ट जबानो जा माने बिदि जायो आरो ना स्किल नङाब्ला नों माने जब मोनो बिरादथान ओमफफ्राय जोंनि बे बर' मिडियामनि स्कुलनिफ्राय फैनाय मानसिफोराथ'ओ स्टुडेन्टफोराथ' बांद्राय स्किल जाय आरो ना बेखौ माने एसे ओ नोजोर होनांगौ आरो ना जोंनि जोंनि स्कुलनि माबाफोरा जेनेबा। टिचार फोरानो जा ओ इनिफ्राय आरो बेबो मोनसे जाहोन।
जोंनि बर' स्टुडेन फोरा माने जौ जबलेस जानायनि माबाया आरो रिजोन नोंगौ इनिफ्राय औ। ओ इनिफ्राय आरो बांसिन जोंनि ओ बर' सिख्लाफोरफोरखो माने एसे गोजानाव फरायहरनो माने दोननो दासिमबो माने एसे गिनाय मोनो आरोना औ नंगौ बा गाज्रि जाथायफोर जागोना नामा इदि साननानै माने नंगौ थारैनोस बिदि आरो औ खायसे आरो माने यावनो बेया‌वनो जेनबा रां खामायनायनि माबा गैला हाबा हरबाय बिदि जायो।
मा होनबावगोन।
बो दा आं बुंनोसै एसे खायसेनि न'खराव माने एसे माबा जेनेबा उम आं नों बुंनाय बायदिनो खायसेनि न'खरा माने फिसाजोफोरखौ गोबाव समसिम लाखिनानै दोनबाय थानो बायो आरो। माने बिसोनि ओ आं सानो मा बिमा बिफानि मेन गुबै जाहोनानो बेनो खोमा जे फिसाजोखौ बिलाइनो हाबानो माने गोसोआ सान बेबायदि मोनसे साननाय फैय बायदि नाङो आरोना। जायनि थाखाय बि सोरो माने फिसाफोरनि फारसे माने हाबा जाहोनाय हाबा होनायखौ बिराद लुबैयो आरो माने बेनो जोबथा खामानि होनना सान लायोबा आं मिथिनायाव आरो। जायनि थाखाय बिसोरखौ माने थाब हाबा हरनो थाखाय गोबां नारसिननाय जायो आरो। फिसाजोफोरखौ। उम बिदिबो सानो बिनि थाखायबो थ' माने गावनि फरायनायखोनो दोन्थनानैबाबो हाबा जानो गोनां जायो खायसे सिख्लाफोरा। नङा होमबा? हिनजावसाफोरा थिग बेबायदिनो ओमफ्राय आरो खायसेफ्राथ' दा नोंथां बुंनाय बायदि उन्दै समावनो गोसथोनाय बा मो जां मोननायफोराव गोलैनानै खायसेया माने फरायनायाव गावखौनो माने एसे माबा खालामना लायो आरो गाज्रि खालामनानै लायो आरो। दा जायनि थाखाय थाखाय बिसोरो माने बै हाबानि लाइनथिंगाल थांनो गोनां जायो आरो बिसोरो। फरायनायखो दोननानै उनाव माने उन्दै बैसोआवनो हाबा जानो गोनां बेफोरबायदि जा-जा-जाहोननि थाखायबो माने जोंहा दिनै मोजां सासे फरायसा मोननांगौबाबो बा मोजां सासे इमप्लयमेन्ट मोननांगौबाबो बेयो माने उन्दै समावनो हाबा जानायनि थाखाय बिथां फरायनाया स्टप जानांगौ जायो आरो। हयथ' बिथ' हाबा जायामोनबा बिबोथ' सासे मोजां फरायसा जानोबो हागौमोन। नङा होमबा? बेबायदि आरो जाहोना। जायनि थाखाय माने बियो उन्दै समाव हाबा जानांगो जाहैबाय। बेवहाय औ औ गावनि केरियारखौ दोनथ' नांगौ जाहैबाय। उम बेबायदि होनना सानो। ओ हाबा जानानै जेनेबा बुङोना जेनेबा हाबा जानानैबो फरायनो होगोन होननानै उम उम। ओमफ्राय हरखांनायनि उनाव जोंओ जेनेबा हरदनायनि सिगां जेनोबा इसोर बुंओ आरोना हौआ फोरा बा हौआ फोरनि फेमिलि मेम्बारफोरा हाबा जाखांनायनि फरायनो हागोन बा ओ साख्रि जब मावनो साख्रि मावनो माबा होगोन आरो जेनेबा खाबु उम उम उम उम। उम उम। गथ' गथाय नायनांगौ फेमेलिखौबो नायनांगौ फेमेलि माने
खामनांगो बिदि
औ उम उम। नोंगौ बे बो दा नों बुंनायाबो थारैनो सैथो। आ-आरो खायसेया मा जायो खायसेया मोनसे लाजिनाय दङ आरो। माबायदि लाजिनाय दङ हां हाबा जाबाय जेनेबा फराय स कलेजफोराव रावबो माने माबानाय गैया मा होनना बुङो ओ जेनेबा हाबा जायि हाबा जायिसोजोब बिदि मोनसे सानाय फैयो आरो। नङा होमबा? दा बेबायदियावबो मायसेया मा जायो लाजिनानै थाङा आरो। बुंनो थांबाथ' आं फ्राय हौवासाफोरखौनो थांनाय नुवा हिनजावसाफोरा थांबावोसो। सोरबा सोरबा हाबा जानाय उनावबो क्लासाव। खिन्थु हौवासाफोरा थाङा आरोना औ औ बेनि थाखायनो औ औ नोंगौ दा बेबो गुबै जाहोन आरोना
उम उम उम
दा बेनि अनगायैबो जोंहा ओखाय खायसेना हौवासाफोरनाव मोननैसो प्रेसार गोलैयो आर ना जाय प्रेसारखौ अ बिसोरो हाबा जानायनि उनाव मोनथियो माने खायसेयाथ' आरो न'खरनि हालोदनि थाखाय माने फरायनायखौ दोनखाथारनो गोनां जायो नङा होमबा दा बेवहाय बिसोरो बै लामाथि थांनो गोनां जायो जे फार्मार लाइन बा माबा मोनसे ओ लेबार हिसाबै अ बेफोरबायदि हाजिरा खामानिफोरखौ मावनो गोनां जाहैयो आरो बिसोरो
औ
होम आरो खायसेयाथ' हाबा औ दे बुंलाय उम फोरखौ नुनो मोनो दानिया गामि गामियाव आं जोंनि गामिनि एगजामपोलखौ होबाय आरोना। उम
जोंनि गामिनि सेंग्राफोरा ओरैबायदि माने मबाइलाव पाबजि माबा माबि मबाइल लेजेन गेलेनानै माने खालि बे मबाइलावनो थाबाय थायो यो आरोना बेलेग नों फरायनाय सरायनाय सब गारजोबबाय। ओमफ्राय खालि बे गेमावावनो हाब नानै थायो बेबो मोनसे जाहोन आरोना जोंनि ओ ओं ओं
औ उम उम उम औ उम नोंगौ नोंगौ जोंना आमफ्राय समाबो जाबाय नामा दोनथ' जालायसिगोनदां उम दे